हेल' नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
बिदिब्ला जोङो दायो मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै बे त'पिक त'पिकखौ लानि माने सुबुं माने सुबुं मा होनगोन बेखौ सुबुं थुनलाय आरो जेनबा खुगा थुनलाइनि सायाव सावराय जागोन दा खुगा थुनलाइनि
औ औ दे राय्लायजागोन दे नोंथां
जागायनोसै नामा?
औ दे जागायदो नोंथां
खुगा थुनलाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफ्रा बिदि ओ लिरनानै माने बिदि गोदोथ' लिरनो रोंखायामोन नालाय जोंना बिदि फरायसालियाव थांनाय मानाय बेफोरबायदि गैयामोन नालाय बेनिफ्राय ओ गोदोनिफ्रायनो जोंना बिदिनो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय गोबां खुगा थुनलाइ बेफोरबायदि दङ आरो जेरै खुगा मेथाइफोरबो दङ जोंना मेथाइफोरनि गेजेरावनो गोब बां गुबुन गुबुन दं आरो जेरै गथ' बुरखायनाय मेथाइ हाबा मेथाइ आरो बैसागु मेथाइ आरो मैगं थाइगं खानो थांनायावबो जोंहा खन नाय दंफां लाइफां दाननो थांबा बा हादान सिफायनो थांबा बेफोरबायदि खननाय मालाबा गोसो थोलायनानै खननाय मेथाय औ माने गोबां दं आरो आ ओ जि ना जिनै बाहागो बेफोरबायदि दं आरो गोबां बुरजा आरो जोंना ओ बिदिनो जों लोगोसेनो जोंहा खुगा थुनलाइयावहाय दङ गोबांनो जेनेबा बाथ्रा फाव बाथ्रा फान्दाय बेफोरबो गोलैयो जोंना आरो औ बाथ्रा लांनजाय बे फोरबो गोलैयो आरो बैफोर गोलै सल'बाथा खोन्थानाय औ औ गोदोनिया ओं बिदिबो गोलैयो आरो सेरजा गाउनफोर दंमोनना गोदोनि समाव
औ
फोरबो गोलैजोबो आरो ओम बिदिनो गोबां माने आथिखालावथ' औ माने आथिखालावबो बियो जोंना खुगा थुनलाइाया गोदोनिफ्रायनो खुगाजों खुगा बास्लायबोनानै दासिमबो सोलियो नाथाय लिरनानै दोननो रोङिनि जाहोनाव माने माखासे मेथाइफ्राबो जोंहा गोमालांनो हमबाय आरो आथिखालाव औ औ ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मा मा सानोसै फोरमायनानै होलाय
ओ मा सानो माने आं बेखौनो बुंनोसै माने खुगा थुनलाया जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्राय जाय समनिफ्राय जोङो ओ संसार जाबोनो रोंदों रायजो जाबोनो रोंदों माने जमायैनो थाबोनो रोंदों आरो बै समनिफ्रायनो माने बेफोरो सोलिबोदों दा आ जोङो बै समाव माबायदि
माबायदि सोलियोमोन बेखौथ' डायरेक्टलि जों दायो मोननो थाङा बा नुनो थाङा मानो होनबा
सोलिलांनायनिफ्राय जों खायफा लेखाफोरावल'सो मोननो थाङो जे खुगा थुनलाया गोदो खुगा खुगानो सोलिबोबाय थादोंमोन खुगा खुगा बाग्लायबोबाय थादोंमोन जोलैनिफ् फ्राय उन जोलै बेबायदि माने बाग्लायबोबाय थादों होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेनिफ्राय जोङो बेफोरो आ डाइरेक्टलि जों नायनो थाङोबा जों बेखौ माने जों गोदो माबायदि सोलिमारदोंमोन बेखौ जोङो डाइरेक्ट मोननो थाङा आरो बा जों माबायाव नुनो थाङा आरो। जे माने माबायदि मारमोन ओमफ्राय जों खोनानोल' मोनदों खुगा थुनलाया खुगा खुगा सोलियो। सल'बाथा खोन्थालायनाय बेफोर माने बेबायदिमोन आरो एनिफ्राय बे मेथाइफोरा खुगा मेथाइ जेरैहाय नोंथाङा जे बुंबाय हाबायाव खननाय मेथा
खननाय मेथाइ बा
जि दानायाव खननाय मेथाइ बा मैगं खानो थाङोबा खननाय मेथाइ, गोसथोलायनाय जों खननाय मेथाइ बेफोरबायदिफोरा माने जोंनि गोदो माने लिरनाय गैयामोन बेनिफ्राय जों खोनानायाव ओरैबायदि मोनसेे माने ओ बियो जाय समजों गोरोबनानै माने बेखौ खननायजायोमोन आरो।
औ।
जे मैगं खानो थांदोंबा मैगं खानायाव माबायदि मेथाइ जागोन लोगो लोगो सिख्लाफोरा माबायदि मेथाइ खनगोन बेयो माने आल लादा जायो आरो बेनिफ्राय जि दायोबा जि दानायजों सोमोन्दो लाखिनानै बेयो मेथाइआ माबायदि जागोन बेफोरबायदि माने आलदा आलादा जायो आरो।
औ माने जोंनिया माने बे गोदोनि खुगा मेथाइफोरा मा बानायनानै लाखानाय नङा आरो जेराव जायगायावनो माने जायगानि थासारिखौ औ। जायगानिखौल माने औ औ औ माने ज औ जायगायावनो नायनानै जेनेबा मा नुदों मा नुथाय नुदों बेफोरजोंनो माने बानायनानै खननाय बिदि जाहैबाय आरो।
औ ओरैहाय माने आबाद फोथाराव खननायफोरा जाहैबाय ओ जाय आबाद दाउ थांजेनबा बा माइ गायजेननाय समाव बेयाव माबायदि खननांगौ जेनेबा आ बे माइफोरा मोजां मोजां
बुंबा
जों मोजां मोजां आबादखौ थिखांनो हाथों बेफोरबायदि जेनेबा खनोमोन होननानै खोनादों। बेनिफ्राय ओ आबाद जोबोबाथाय माने इदिना जोम दिना माने गायनाया जो बो बिदिना बिगोमाखौ लानानै आरो आबाद फोथारखौ लानानै सोरजिलायोमोन मेथाइफोरखौ बेफोरबायदि होनना खोनादों आरो।
औ। जे माने बिगोमाया जेन बिगोमाया जेन माइफोरखौ मोजां मोनो माइजों बिगोमाजों जेन सोमोन्दो थालायो बेफोरबायदिखौ लानानै माने खनोमोन आरो।
उम।
औ।
ओ जोंना बे गोसो थोलायनाय मेथाइ बेफोरखौ जोंहा बांसिनानो माने बैसागु समफ्राव मान जंखायलायनानै ओ गोसोनि खोथाखौ मेथाइजों फोरमायनो थाखाय बेफोरबाय दि खननाय गोबां माने खुगा मेथाइफोरा बिदि आरो गोसोथोलायनाय। खननायाबो आरो जंखायनानै खननाय मेथाइबो जोंहा द दङ बिदिनो माने बिखुनजो जों बिजाम मादैजों जंखायलायनाय बा बिबागैफोरजों बिबोनांफोरजों दंखायलायनाय बेफोरबायदि माखासे गोबां ओ फेस्ला फेस्ला रावै खननाय मेराइफोरबो दङ आरो जोंना बिदिनो। ओ नाथायो माने गोदोनि बिदि खुगा मेथायफोरखौ लिरनानै दोननाय मोनब्ला माने आथिखालावबो गोबां मोजां जागौमोन आरो जोंहा गोदोनि बै ओ बानायनाय खनायब्लाबो माने जायगायाव मा नुदों बेखौ नुनानै खननायब्लाबो गोबां बेसे बांसिन माने ओंथि गोनां बिदिमोन आरो औ औ। माने गोबां ओंथि गोनां जायोमोन आरो गोदोनि मेथाइफ्रा। दानि मेथाइफोरजों रुजुनानै नायोबा माने गोदोनिखौ गोबां साबसिन होननानै बुंजायो आरो।
औ
औ
दा बेबायदिनो हाबा मेथाइफोराबो ओ जेनेबा हाबा जागोदान हुवा हौवा गोदान हिनजाव गोदान बिसोर सानैखौ लानानैनो सोरजियो मेथाइफोरा
जे माने ओनसमफोराव माबायदि
औ औ
खनोमोन होननानै जों मिथिदों थारमाने बेयो माने मेथाइआ थाखाया बा
एखे जाया। माबाखौ नायनानै जेनेबा जराखौ नायनानै सानैनि जराखौ नायना
औ औ गोबां गुबुन गुबुन आरो
औ दा बेबायदिनो आरो बे सल'बाथा सल'बाथा खोन्थालायनायावबो माने
औ
मानो होनबा ओ बेयो सल'बथायाबो खोन्थादों लिरनानै दोननाय नङा ।
औ
माने एखे सल'बाथाखौनो खोन्थाबाबो माने बियो एखे जाया आरो बयनाबो खोनासङोबोथाय ।
औ
औ माने बयनाबो एसेबाबो बेलेग बेलेग आलदा आलदा रोखोमनि जायो खोन्थानाय स्टाइला आलदा आलदा जायो ।
औ
बेबा मा साननानै खोन्थादों
औ माने गोबां गोबां आलदा आलदा आरो जेनेबा ओ लिरनानै लानाय नङा नालाय माने खुगाजों खुगासो सोलिबोनाय जेनेबा बैनि बै सासेया खोन्थानायखौ खोनानानै बै सासे याबो गुबुननो खोनथाबाय बिदिसो नालाय बिनिखायनो माने गोसोआवथ' थाजोबाना गासैखौबो माने एकजेक्टलि गोसोआव थाजोबा बेनिखायनो आलदा आलदा जालाङो आरो । औ जोंहाथ' आथिखालाव माने बै सल'बाथाफ्रा लिरनाय महराव गोबां खमसै आरो । नुनोनो मोनला दा ओ जा दोंसे दं दोंनै दङ बेफोरो माने बांसिनानो गथ' थुनलाइयाव माने गथ'फोरनि लेखायाव बिदिखौ नुनो मोनो आरो एसे एनै ओमफ्राय थ' गैलाखौनो बुंजायो आरो गोबां खमसै । ओ सेरजा दामनानै खोन्थानाय औ औ
खौ लिरनो गोसो जाला आथिखाल मुगायाव माने बयबो ओ फरायनायनि मोखाङाव फैनाय लोगो लोगो इडुकेसन लेभेल हाइ जानायनि लोगो लोगो बयबो माने गावबागाव आयदानि सायाव बांसिन फराय
फरायसै औ।
लोगोसे आरो बे सेरजा गान खिन्थाबाबो नायग्रा मानसि खम मोनसै बेबायदि गोदोनि बायदि माने जमा जमा नायखौ नुनो मो मोनला। दा जों थियटारफोर बा माबा मोसानायफोर बेफोरबायदि जानायावबो जों नायोबा बेखौ नुनो मोनो जे गोदो जाबायदि मानसि जायोमोन नायनो थाङोमोन।
बेबायदि खम नुनो मोनसै आरो। बेनि जाहोनखौ जों बुंनो थाङोबा जों बे आथिखाल बे दावगानाय मुगाजों जों बे मबाइल बायदिसिना ओंखारनायनिफ्रायनो आरो दा गासिबो बुस्थुखौ जों मबाइलाव मोनजोबनो हायो।
हायो नालाय जिरायनानै नायजोबनो हायो।
दा बेफोरबायदिनि थाखाय माने मानसिफोरा बाहेरायाव ओंखारनाया खमहैदों बेफोरबायदिखौ थांनानै नायहैनायखौ बाबाय गोजानाव थांना नायनाय मानाय बेफोरखौ बाबाय आरो मानसिफ्रा
जोंनाथ' बे गोदोनि समाव माने दा माबायदि गरम बोथोर समफ्राव माने बिमा बिफा बा आबै आबौमोना आरो बांसिन सिलाफ्राव जिरायनानै माने गिसिब सि सिबलायलायनानै गोबां बिदि सल'बाथा खोनन्थानाय बिदि खोन्थायोमोन आरो गोदोनि समाव जोंनोथ' जोंना माने बिदि मबाइलफोरनिबो बाहायनाय बांद्राय गैयामोन नालाय जों उन्दै समाव ओमफ्राय बे सल'बाथाफोरखौ खिथायोमोन खोनासङोमोन आरो दानाथ' माने बयबो मबाइलावनो बेस्थ' माने सल'बाथा खोनासंनो रावहाबो समानो गैला होननाय बायदिसो जाबाय आरो दानि गथ'फोराथ'
औ।
औ।
बे गोदो जोंबो उन्दैबा मोनबोदों आबै आबौमोना जोंखौ सिथ्लायाव बे गोलोम बोथोरनि समाव सिथलायाव अखाफोर गावदां ओंखारबा सिथलायाव जिरायनानै बस्था बना जिरायना बेबायदि माने सल' खिन्थायोमोन।
थायोमोन आरो गोजां बोथोरावहाय अर सायनाय जायगायावहाय सल' बाथ्राखौ खिन्थायोमोन। उम। औ औ मोन आरो आथिखालाव बेफोरखौ नुनो थांला औ।
नुनों थांङिनि जाहोनाबो बेनो जे माने आथिखालाव सल'बाथा खोन्थाग्रा मानसिबो
मानसिबो गैला खमसै गैला औ सासे सानै दं बिसोरो दंबाबो माने आथिखाल मुगानि
सल'बथा खोनासंनो गोसो जाला
माने खाथियावनो साफिला आरो बिबै बिबौनि औ।
आथिखाल माने मबाइलसो बांसिन नायना थानायखौ नुसै आरो गोदो गोदायथ' जोङो जेनेबा आबै आबौखौ लिंनानै जो सल'था खोन्था होनासो जों
बुङोमोन ओमफ्राय दानि गथ'फ्रा माने बेबायदि सल' खोन्थानां
थाङा आं खोनासङा आं बिदि जाजोबसै आरो औ औ। दे नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा बिदिब्ला बे टपिकखौ बियावनो दोनथ' जासिगोनदां औ दे होमबा नोंथां औ दे।
अ दे।